नोंथांनो आङो मोनसे बिसोर लानानै सावरायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामदोंमोन नोंथाङा दा फ्रि दं ना गैया
औ जागोन नोंथां आङो फ्रियैनो दङ नोंथां
आदसा होमबा नोंथां आं बे जोंनि बे प्रिथ्बियाव जोंनि बे बुहुमाव माने जोङो मानि सायाव बांसिन गोहोम सोनारो होमबा आबादनि आबाद जानाय लोंनायनि सायाव सोनारो नङा होमबा
औ औ नंगौ
ओमफाय आं बिनि सायावनो एसे रालायनो नागिरदों जोंनि माने जि हा लासैनो माने बिदिनो गाज्रिया गाज्रि अबस्थायाव थांगासिनो नोंथाङा बिनि सायाव इसे सोरां होनो हागोन नामा जेनेबा जोंनि हाया मानो बिदि जालांदों मानो बिदि गुबुंले जालांखो जोंनि हाफ्रा आबादफ्रा मोजां जाला
औ औ
टाउनावनो थां
नंगौ नोंथां नंगौ आ
माबोरै रैखा खालामगोन आरो माबोरै रैखा मा मा थांखि लानांगौ बेखौ इसे सोरां होगौबा मोजां जागौमोन
औ जागोन नोंथां ओ जोंहा आ हा गेबेंनाय होननानै बुङो- ब्ला जोंहा ओ गोदोनि समावहायथ' जोंहा हाफ्रा जोबोद मोजां मोजांमोन आरोना गोदोनि समावहाय जोङो जोबोद ओ मोजां मोजां आबाद मावनानै जाबोयोमोन आरोना उम औ ओ गोदोनि समाव ओ जोङो गोबांथा हाफोरानो मोजां मोजां हा होननानै बुङोब्ला जोंहा हाफ्रा गोबां रोखोमनि दङ जेरै होननानै बुङोब्ला हा गोसोम हा हामा माथ थाहा हा गोजाहा आरो ओ लोगोसेयैनो हा गोजा हा बेफोरनिओफ्रायनो गोबां आलादा आलादायैबो खामानि दंजोबो आरो ना बेफोरना ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ हामा माथा हामा माथाजों जोंना गोबां बायदिसिना बानायोमोन गोदोनि समावहाय आरो दाबो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो औ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो माने ओ‌ गोदोनि समाव माने ओ दानि बायदि ओ जेरै ओ गारहा देब सि आरो गोबां रोखोमनि ओ ओंखाम संग्रा साराय बेफोर गोदोंआव माने गोदोनि समावहाय माने ओ दानि बायदि स्टिलनि बेफोरबायदिखौ जोङो मोनामोन आरो ना नोंथां औ औ बे बेफोरखौ माने जोङो गोदोनि समावहाय माने दैहु बेफोरबायदिनो ओंखाम संग्रा देबसि बेफोरखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना ओ बेनि अनगायैबो जोङो गोबां नुनो मोनबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मुरथि दानि जुनि ओ मुरथि जेरै ओ जोङो सिबियो दुर्गा मुरथि लोखि औ औ मुसुखा होननानै बुङो जेराव ओ मुसुखा बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो लोखि मुरथि दुर्गा मुुरथि कालि मुथि आरो गोबां रोखोमनि फिसा फिसौ ओ जेरै बिशवकर्मा सरासथि बेफोरखौ जों माने ओ हामा हाजोंनो बानायनाय जायो हामा हाजोंनो दानाय जायो आरो ना ओ बेनि अनगायैबो जोंना गोबां ओ नुनो मोनबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो ओ हानि सायावनो थानाय माने जोङो हानि सायावनो थायो आरो ना ओ जेरै ओ जोङो ओ बुहुमाव हानि सायावनो दङ जेरै बिफां लाइफां दावमा दाउसा बेफोर गासै माने हानि सायावनो दंजोबो आरो ना हा गैया जोङो थांनानैबो थानो हानाय नङामोन आरो जोङो बेफोरबायदि ओ गसंनानैबो थानो हानाय नङामोन आरो ना
औ औ ओमफाय नोंथां ओ जोंनि बे हाफ्रा मानि थाखाय गुबुंले जालांदों ओमफाय मानो बेबायदि औ औ
ओ जागोन नोंथां ओ जोंहा बेफोरबायदिखौ थां होननानै होनोब्ला ओ गोदोनि समावहाय जों माने गोबां ओ रासायनारि हासारफोर बाहा ओ जेराव जों गोदोनि समावहाय मोसौनि खि आरो बोरमानि खि आरो मैसोनि खि बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो गोबां हासार जेरै हासार इउरिया हासार बायदि बायदि हासार आरो एम्फौ थैग्रा मुलि बायदि रोखोमनि जिब फुथारग्रा मुलि जानो हायि मुलि बेफोरखौ बाहायनायनि थाखाय जोंनि हाया माने गाज्रि जानो हमदों आरोना लोगोसेयैनो माने गोबां रोखोमनि हा हाखर जावख'नाय बायदिफोरनि गेजेरजोंबो जों माने हा गेबें जायो बेनि उननिफ्राय माने जोङो गोबां जेरै दारिमिन गिदिर गिदिर दारिमिन कम्पानि जेरै सा कलनि कम्पानि आरो सा कलनि दारिमिन आरो बिया पक्तरिफोरनि दारिमिन बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय जेराव गाज्रि दै बेफोरो माने हाजों लगायनानै माने गोबां गाज्रि खालामो आरो ना जोंनि हाखौहाय बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां राहा लामा होबथानायनि राहा लामाखौ नुहरनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो आरो फंनैसोखौ जों बुंनो हाबावो जेरै प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिक बाहायनाया माने जोंनि बेफोरबायदि हाफोरखौ गोबां ओ गेब्रें होयो आरोना जेरावहाय प्लास्टिकआथ' माने सेवनो रोङा नालाय हा सिङाव हाबोब्ला सेवा जोबोद गोबावसिमहालागै थायो फोरनिफ्राय माने जोङो प्लास्टिक बाहायनायनिफ्राय माने गोजानाव थानांगोन आरो ना जोङो बेफोरखौ ओरैबायदि खालामनानै संरैखा खालामनो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो रासायनारि हासारफोर बाहायनायखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन लोगोसेयैनो एम्फौ थैग्रा मुलि आरो बायदि बायदि रोखोमनि हाजों लगायनानै सारग्रा एबा हाजों हासारजों लगायनानै होग्रा मुलि बेफोरखौ जोङो बादा बाहायनायखौ हो आरोना ओ बेनि ओ अनगायैबो जोङो ओ बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन दारिमिन बायदि बायदि इन्डास्ट्रि बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि दै एबा गाज्रि गाज्रि गेस एबा गाज्रि गाज्रि जिनिस बेफोरखौ जोङो दाबसे जायगायाव जायगायावनो ज' दोननांगोन जाहा थाहा माने दोननानै हाफोरा दोनोब्ला माने हाफ्रा जोबोद गाज्रि जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो प्लास्टिक बाहायनाय प्लास्टिकफोरखौ माने गोबां गाज्रि जों नुनो मोनो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मैगं थाइगं गायनो बाहायनाय प्लास्तिक मेथाइ मेथाइ बायदि बायदिफोराव बाहायनाय प्लास्तिक बेफोर माने जानानै लाबोनानै मैगं थाइगं लाबोनानै माने दाबसे जायगायाव दोना लासिनो ओरैनो जाहा थाहा गारलाबायनाय बेफोरबायदि बा बाहायनायाव जों माने गोबां हा गेब्रेंनायखौ जो नुनो मोनो बेफोरनि अनगायै जोङो बेफोरबायदि लाबोनाय प्लास्टिकफोरखौ जोङो सावनानै माने स्रां खालामनांगोन आरो ना लोगोसेयैनो जोङो दाबसे जायगायावनो दोन्नांगोन बेनि अनगायै जोङो सावनानै बेफोरखौ स्रां खालामनांगोन अब्ला जों माने गोबां ओ जोंनि हा गेब्रेंनायखौ माने साफा खालामनानै दोननो हायो आरो ना
उम माने नोंथाङा जेनेबा बुंनो सानदों आरो बे गासैबो जि बुस्थुफोर जों जों गावनो गाव जे जों एसे गेबें औ गावनो होननानै गावनि मावनांगौ हाबा होननानै जों मावनांसिगोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां
नोंथाङाबो मिथिगौ खोमा आरो गोबां बेबायदिनो लोगोसे
औ नोंथां मिथिगौ माने जों नुबोदों नुबोदों आरो ना नुनायखाय औ बिदि बुं गेबेंङो आरो ना गोबांहा गेबेंङो बेफोरबायदि प्लास्टिक बायदि बायदि गारनायनि थाखाय नो आरो हासारफोर बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां हाफ्रा गारजि जानो हमो आरो ना
गारजि जानो हमो लोगोसे जोंनि बे जिफोरबायदि दा गोदान मुगानि बे जिफोर हालौग्रा बेफोरफोरजोंबो एसे गारजि जादों नामा आं नुदों आरो जेनेबा गोदोनि जुगावथ' जोंङो गोबां बेबायदिनो मोनसे फोथाराव बा मोनसे दुब्लियाव जेब्ला हालौवोमोन अब्ला जों गोमाव बेबायदिनो खानस्रि माबा गोबां बुस्थु जोंङो नुनो मोनोमोन नंङा होमबा नोंथां? औ दानि जुगाव थ' जों बेफोर बायदिखौ माने नुनोनो मोनला अबावबा नों आलिखौ बुरना नायबा होनबा नोंथां आंथ' नुलानो माने आलिफ्रावबो बेबायदि खानस्रि फोर नुला खानस्रिखौथ' जों बुहुद जोंनि थाखाय माने हेफाजाब होग्रा होननानै मोनथियो आबादारिनि लोगो होनो बेखौ आरो नंनायाबो नंखागौ जेराव माने बियो गाहायनि फुलुंफोरखौ गोजौआव लाबोनानै दोनफैयो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ।
दा बेफोरनि थाखायबोथ' गोबां उम हेफाजाब होयोमोन। आनथाइब्ला दानि जुगाव माने गोदान मुगानि माखासे बे मेसिनफोरजों दिनै बेफोरबायदियाबो जोबलांस्रांनो जोबस्रांलांनो हमदों। खोमा बेफोरबो मोनसे हाख एकदमबारे गुबुंले जानायनि जाहोन जानो हागौ औ बेफोरनो जानो हागौ दा नों नोंथांङाथ' बुहुद मोजांङै स्रां होबोबाय बिनि सायाव हा गुबुंनायनि सायाव ओजा बेफोरबोथ' आरो नों
बेफोरबायदिखौ दायो औ लोगोसे जोंहा नोंथां बेफोरबायदि माने ओ दानि जुगनि हालौवनाय बेबाइदिखौबोथ' जोंङो ओ बन्द खालामनो हाला नालाइ ओ
बन्दथ' खालामनो हाया औ नोंथां।
खस्थ'नि गेजेरजोंहाय जोंहा माने मावनांसिगोन आरोना उफाय गैया माने आ जोंङो ओ बेफोरखौ जोंङो माने बन्द'बो खालामनो हाला नालाय ओ लोगोसेयैनो ओ गोदोनि बायदिबो जोंङो ओ मावनानै दांनानै माने ओ खस्थ'आ बांसिनमोन माने गोदोनि दिनावहाय ओ जेरै मोसौनि मोसौजों हालौवनाय बेफोर माने गोबां खस्थ' जायोमोन आरो ना। दानि मुगायाव माने जोंना माने ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां ओ माने ओ हा आबाद मावनो हायो आबाद हालेवनो हायो। बेफोरखौ हायोमोन आरोना नोंथां नोंथांनिबा आ माबायदि नोंनि साननायफ्रा नोंथांनि साननायफ्रा
उम उम जेनेबा एसे बे आबाद मावनायनि सायाव आरोना।
औ औ नों
आतसा बेनो आरो नोंथांङा अलरेडि ओ नोंथांङा सिगांङावनो मोजांङैनो स्रां होखाबाय बिनि सायाव जोंनि बे प्लास्टिक गारनाय दारिमनफोर बहायनाय। आरो लोगोसे गोबां बे बेबायदिनो दंबावयो लोगोसे बे दा गोदान मुगानि मिसिनफोरजों हाफोरखौ एवनाय जायनि जाउनाव दोनै माव दुब्लि बारिनि माखासे एम्फौ एनला फो फ्रा जोबस्रांनो हमदों जाय आबादारिनि माने बुंनो थांङोब्ला जौसेयावहाय बाजि जौखोन्दोआ होयो जोंनो
औ औ नंगौ नोंथां ओ नों बुंनाया औ नंगौ नोंथां नों बुंनाया जोबोदथार ओ बेयो माने दानि जुगनि ओ हालेवनाय मेसिनजों हालेवनाय ट्रेक्टरजों हालेवनाय। आरो ओ हासार बाहायनाय बेफोरबायदिनि गेजेरजोंनो जोबलांनो हमदों आरो ना नोंथां। ओ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ गोजोननाय थाबाय।